मा खालामदों?
हो हामायाव जिरायदों हारसिं नोंसो फैदोंदा आंजों
फुदो रा आङो सेस साम थाय बाजोबदों दाखाल खोनासे एआ
ऐ फाग्लि
नै नै जाम्बिलाइ बावनो मा होनहरदों मिथिगौ नोङो।
सोरो
बे खारियाया
मा होनहरा
हेलौ नोंथांनि थास खौ एसे कमप्लिट खालामनांगौ रबा फैयाखै दालाय गावसोरनो हिलौ होनो होनबालाय जोंबो हिलौ, मोनगोन
फास्रि खोनाखायासैनो नोंनि रायलायनायखौ
खोबाय आंनि रायजलायहरसै सल सल रायजलायदो आइ आइ एफा गोजाननिफ्राय हो हो हो खोनाबावबाय मानसिया ना बेवहाय
अबाव मिथिया रांखौ उनाव माबा अबवसन फैगोनदां आइ हा माना फैगोनना दा उनाव
मिनथिया मा होनो जायखिया बहाय सिदों ओमफायो दाना होखानांगौ ना मानांगौ होनदां
माबायदि सिखादों
सिगांनि सिखाराखैा मा मा खैलाबाय जोङो कम्पिउटार ज कम्पिउटार जों नै ओमफायो खनसा जों मोनसे
आं गनजिथाखौ होन्दोंदोमोन रा आंनो माबा खालामलाय खारायाव फन खालामलाय होन्दोंमोन ओमफ्राय आंना चार्ज गैला
ए
ओमफाय गैया
आं खो बिदा दङ बिदा फैबाय आं रायज्लायनो हाला
ओ नोङा आं नोंनाव माबायावनो नोंजों मेसेज गेले
औ बे बेव आं बुंहदोंमोन रा
ए
जा दाय रा बाय थागोनदै
नों सानदोन गैलानो जासि दोन खनथाम दान
खर था जाबाय।
दाजों खनथाम जाबाय दा।
खनथामल' ए औ बावदों।
दासो थाबाय नै दहाय दानबाय थानाया। बे दानबाय थानायाबो जादों दा? उम नोङो हारसिंसो दानखादोंना मैयाबोथ' बिदिनो जादों ख' आफाय नोङो मा नोसिनि बाबाखौसो होनदो।
बाबाया खस कल खालामना होदों।
फाग्लि मानो बिदि होनखो नों?
दखानाव थाङा मेथाय जानो?
फैसानो गैया आंनाव।
दङबा जाहैदोब्रा। थगाय खायो दा आंबो जाहो
आं दं मिथियाखै बिहा
आं गस्ला बिनायखौनो दाबो मोना आं रागायानो हालास
आ
गैया रां मा खालामबावनांगौथाय गरिबाखि एफा बिदि गरिब जाथारो नालै।
मा जाखो?
मिनिस्रांनाव माबा बिहरदोंमोनलां
गस्ला
गस्ला नङा
हा
बाजौ रां बिहरदोंमोन आङो। कलेजाव एदमिसन
थोर जाबावाखै
जाबाय ओमफाय बेखौ होनदों मोना ओंखायनो बिदों आङो ओमफ्राय आंहा बिनिखौ गस्ला बा बायनो लानोसै
ए बेसे बुरजा लाखो?
बिदियाव देनजारसो देनजारसो
बेबा मा होनो बर' रावावबा
दहाय नोंसिनाव फैना सोरमोन?
सुमित्राजों जों लेखा लांफैदों। आयदै
मा लांफैदों?
लेखा।
ओह। आंलाय थाइजौ जानोसो फैदों सानदों।
जाफैयाखै फेल जादोंना बिसोर सानैबो औ। ओमफायो लेखा लांफैदों आंनाव रसायो माबासोना मिडियामआ
इंलिसमोन। आया दा बर' लानोसै।
उम बर'सो सोलायलायसैनो।
बिसोरो। बिसोर होजोंनिफ्राय दा बेबो फैफादों, ए माबा थांफादों?
बाजाराव बेरायहैदोंमोनब्रा ओमफ्रायायो आंखौ नेनानै फैफाबाय डायरेक्ट, औ।
आमफ्राय माबायालाय।
सिंगिं, आं, गुनथा थांदों।
गुनथाना बिदि फैफिनाखै नामा? माबा फैफिनाखै
फैदों थायाखै गावसो बाबायनो।
थालानो बियो, मानो?
बाबायनो जाहा थागोन एसेसो मोनबानो जायो मास मोनसेयाव।
खुबिथा थादों दा हुदों फुंबुंसि थैनोसैलां
आबो दा हनस
सानैजों रायलाय संनानै
औ नै ओरैबानो दानजायो जामबिलाय मिखिनिबानो सोरबाबो जायो एबार दानसै जोंहाबो ने एबारहाय कमफ्लिद खालामनानै एह आदै थामफैया
नों दहाय मा ओंख्रि
ए नै कलेज आव मिनिना थैनोसैमोन। नै ओरैबादिरा माबा ओरैबायदि जादों नै खस्थाव जोंना माबायावनो नयथा थाथियावनो माबादोंमोन नाम‌ गाबज्रिदोंमोन जोंनि खौ ओमफ्राय दाना जोंहा बिदिनो मा मा दखानाव हाबलांबायना माबा खालामफैफिनबाय माससि लायखांना जिरस खालामफैफिनबाय। आं गाबजगबाय दाना जोंहा थांबाय थांनानै
थांनानै दादा बिलिया खिन्थाबाय जोंनो नोंसिनिनो गाबज्रिगबाय दा मोन थ'लना‌ नोंसोर‌ दाहायसो गाबज्रिफिनसिगोन होनबाय ओमफ्राय दाना
ओइ इक'न'मिक सिम थांगुलायबाय बिदिनो गाबज्रियोब्रा सिरियेल नाम्बार
ए
ओमफफ्राय दाना ओरैबादि जाबायरा जोंहा खुन्थाजों आंजों जाला गुनिथाजों आंजोंना खाथि खाथिना जोंना गाबजुगबाय ओमफाय दाना बिदि नाम गाबज्रियो ना मायो ओमफाय दाना गर ओरैजे जानानै थाबाय थाबा मासट्रा जोंखौ नाहरगासिनो बे रायग्रा रायलाबायग्राया बिदि फैग्रोनो मोना मानो‌ मोना होनना केस होयो दाना ओरै होनबाय नों औ जोंखौ नाहरबाय थाना ओरोय मेगन थिफायबाय थाबायरा बे मास ट्रा ओमफायो जोंखौ मिथिखाबाय बे जों खालाव खासाव जाबायना सानबाय जोङो फार्स्टआव थादोंना ओमफ्राय दाना आंहा सोंहैसै नामारा होननानै एकस' बार जाबाय जोङो सोंहैनो नागिरनाया ओमफाय दाना दादा बिलिमोनखौ सोंहैनो थिनो दादा बिलि फंबाया नाजिमा फं बिदाया हाबोना माबाना बियो कलेजाव। बि दाना बेयाव हाय सोंनो थिनबाय सोंना हैलाय जोंनिखौ गाबज्रिना गाबज्रिफिना दा दानो होननानै ओमफ्राय दाना सोंहैबाय दाना जोंनिखौ खिनथाहैबायदा ओमफायो नोंसोरो गाबजिफ्रा फैनो नाङा बहाय जों दाहाय गाबज्रिखागोन लास्टाव होननानै रायबाय। दसे थानानै बर' दिपार्टमेन्टखौ गाबज्रिफिननोसै होननानै थालांदोंमोन ना माष्टारा जोंखौ जोंनिखौ बाहाय नङा सानखाबाय खोमा नामफोरखौ।
थाम्फै अरो।
खोरो नायनो मा मा माबायदि आयु फा बुरा फुरा मोनदों गैयानो।
गाबज्रियावनो होबायब्रा बानायनाया जेब्बो मि दाखिन्था दाखिन्थासै थांनांला होननानै होननानै जों बिदि नङाबा गैखा खालामोन मोनखालामोन मिथिगौ नोङो आरो जों मिथिगौ नों जोंखौ ओरै होननानै बुंबावबाय ओमफ्राय सिफिस होबावबाय गाब गाबज्रियिफ्रा फैनो नाङा मोखाङावनो सिनायखायो मानसिफोरखौ। बिदि होनना बुंबायब्रा गाबज्रियिफोरखौ ओरैनो फैनायफोरखौ। थैदो सानबाय बुनो मानोसो होनबावबाय गाबज्रियिफ्रा फैनांगौबा बुगोन मागोन होनना बुंबाय दा ओंखारथारासै सासे हिनजावाबो निबायदिनो जोंनावहाय हरबाय रा मोनबायरा नङाबा गैलामोन जोङो दिनै मोनलामोन गाबोनसो मोनसिगौमोन गैया नो ओरैसो थांलायबाय आंहा गाखोग्रायाथ' ओरै खना खनायावसोनाहाय हो माला बिबदि गेजेरजों गाखोग्रा बानायखो? सानबायरा आङो आंहा ओरै थांगासिनो
दानो बिजों गाखो नांसिगोन।
ओ सो
गागोम मिनिबाय आं हारसिंनो आ ओमफ्राय गुनिथाखौ होनबाय आङो ओइ गुनिथा आंना थ्रेनानो ओरैजाय गाखोलांनसोमोन ओमफ्राय हरै खफासो होननानै बुंबाय खोबथिना गोद मिनिबाय बेबो मास्टारा जोंखो मेगन थिफाय हरगासिनो ओमफाय ओरै ओरै नाय
ओ जाद जाद जाद जाखायोलै
थ फाजोंसो गाखोलांनायनि टारगेट खामोन ब्रा आंना
साग्रो
दानो
थौलै थांफिनसै थौ थौ होनबाय थाखादों रा आङो खुनिथाखौ मिथिगौ नोगोद मिनिनो ओंखारदों आं सिरि सिरि ओमफ्राय बिदि नङाबानो गैखालामोन जों मोनखालामोन दानो जोंबायदि रावबो गैयानदां
जोंखौ जामबिसो नंसिगोन जोंखौ जोंखो आलदा आलदा माबाफोरजोंसो रायलायदो सानसिगोनदां
उम रायलायबावखानिसै र इबार आङो।
हो।
रायज्लाय बावखानिसै ने नों हरो ना आं हरो।
बेखुन सा।
माबा जाबाय एबारजों ओरै। आ सिखारखायो गोजौआव आं रावजोंबो रायलायखायाखैमोन नोंजोंल रायलायदोमोन। गोजौआव। वान टु थ्रि बिदि सिखारो नै थाम। बर' आव‌ से नै थाम ब्रै सो‌ होनो।
आंहा जेबोसिखाराखै
जेनेबा खारियायाव बिसिबां। फैसा मोनगोन जों बिदि रायलायनानै।
हो।
इसेबां रां मोनगोन जों खारियायाव। रायलायनानै। खारियानि बागै रायलायदों होनना होनांगौ दा जोंहा खारियानि रायलायनाय। थुमस औ खदा खगा
बाबा फन हरबाय आंनावबो।
बुङा जिनै उरा।
र र गुनिथा र। आयौ थैगोनलै बाहाय। थानांगौबा उम लिहरदों दा
थांगानो
उम।
जारलासो। दै सनालि मेंबाय।
फासो